अ खोनादों नोंथां
औ औ
अ नोंथांजों दसे सम जि मिनिट राय्लायनो हागोन ना मोनसे टपिकनि सायाव
हागोन नोंथां हागोन
औ दा होमबा जोङो गोदोनि आरो दानि जेनाखि सुबुंफोरनि थांना थानाय राहा बेनि सायाव एसे सावरायनोसै औ ओ गोदोनि आरो दानि रुजुनायावथ' जेनाखि सुबुंफोरनि जिउ खुंनाय राहा बियो माने गोबां सोलाय बोबाय आरो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
गोदोनि समाव माने जोंनि जेनाखि सुबुंफोर ओ- बिथांमोनखौ माने। बांद्राय सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनामोन गोदोनि समाव।
औ औ औ औ
बुंनो थाङोबा गोदोनि समावहाय माने गोबां खम लेखा। फरायनाय सुबुंफोर जोंनि गेजेराव बा जोंनि बर सुबुंफोरनि गेजेराव नुनो मोनोमोन।
औ औ औ
औ लेखा फरायनाय सुबुं मोनथारोबाबो गामियावहाय माने गोदोनि समाव आरो। गामियाव माने। खम माने सानै बा साथाम बेफोरबादिल मोननो थांगोन आरो
नंगौ नंगौ।
जायफोरनि नखरा एसे मोजां। बिथांमोनहा माने गावसिनि फिसा फिसौफोरखौ लेखा फोरोंनाय नुनो मोनोमोन जों। बै जेनाखि गोदोनि सम बेवहाय। ओ-नाथाय बुंनो थाङोबा गोदोना। बांसिन गाव गावनि फिसाफोरखौ माने दाहोना रुवाथि बेफोर। बादि माने खालामहोयोमोन आरो मानोना गोदो। गोबां बयबो। हा बुरजा दङमोन आरो गोबां आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन। जायनि थाखाय माने गोदोनि समावहाय नखर नखर गोबां। जायफोरा माहाजोन माने गोबां मोसौ लानायखौ नुनो मोनोमोन आरो नआवहाय।
औ औ औ।
जायफ्रा मोसौ गोनां बिथांमोना माने दाहोना रुवाथि ग्रोम ग्रोम बिदिनो। रायजो जाबोयोमोन आरो दाहोना रुवाथिजों ग्रोम ग्रोम बिदिनो। रायजो जाबोनाय जों गोदोनि समाव नुनो मोनोमोन।
औ औ औ
बे आथिखाल समनिखौ जों मखनो थाङोबा आथिखाल समाथ गोबां सोलायबोबाय जेनाखि गोदो आरो दा नायनो थाङोबा गोबां जों सोलायनायखौ नुनो था ङो
नोंगौ नोंगौ
जेरैबायदि सोलोंथाइनि बिथिङावनो दा गोबां दावगाबाय मानि नखर नखर जेनाख खि ओ-सुबुंफोर गासिबो सोलोंथाइ मोननाय बुंजायो आरो आथिखालाव।
एतसा।
ओम माने आथिखालाव बेफोरबादिनो आरो माने। जायफोर गथ'फोरा ओ- फराया माने। बिसोरखौ माने ओरैबायाददि बुङोमोन जेनेबा नोंसोर जाम्बा जा गोन मालाय बयबो फरायजोबबाय बेफोरबायाददि होननानैनो मानि गाव गावनि गथ गथखौहाय माने फरायसालियाव मुं थिसनहायनायखौ जों नुनो मोनोमोन।
औ औ औ
दा गोदोनि समावथ बेफोरबादि मबाइल सबाइल बेफोरबायाददिबो गैयामोन नाथाय। आथिखालाव नायनो थाङोबा जों मबाइल फन न'खर न'खर मबाइल नुनो मोनसै आरो।
औ
दा बुंनो थाङोबा गोदोनि जेनाखि रायजो जानाय आथिखालनि रायजो जानाय गोबां सोलायबाय। आरो आथिखालाव माने सुबुंफोरनि रायजो जानाया माने गोबां। ओ- बिदिनो खस्थबो बारा गैला आरो।
ओम ओम
आथिखालाव माने। ओ माने न'खर न'खर संनो थाखाय जेनाखि जों गोदोहाय बन बाहाय म मोन दा आथिखालाव न'खर न'खर गेसबो नुनो थांसै आरो जों। दा बेफोर गेसजोंनो बिथांमोना जानाय जेनाख खि ओंख्रि बा ओंखाम बेफोरखौ संनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनो आरो
उम उम उम
औ दा आथिखालाव नोंथाङा जेनाखि जोंनि सोलोंथाइ बे सोलोंथायआव माबादि दावगादों होननानै सानो गोद दोनि आरो दानि नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा? गोदोनि समावथ बिदिनो ओ गासैबो जेनाखि बर' सुबुंफोर माने गोबां खममोन आरो दा आथिखालाव माने गोबां लेखा गोरों सुबुंफोर उजिफैबाय जोंनि बे बर' सुबुंनि गेजेरावबो दा नोंथाङा माबाफोर बुं बुंगोन नामा बेनिस बेवहाय एसे दानि आरो गोदोनि बिनि सायाव रुजुनानै
ओ नोंथां ओ गोदोनि आरो दानि होननानै बुङोब्ला नोंथां गोदोहाय ओ माने फरायनाय लिरनाय मानसिफ्राबो खम मोन आरोखि ना नोंथां।
औ
स्कुल कलेजफ्राबो माने खाथि खालायाव गैयामोन आरोखि ना
औ
आरो गोदोनि मानसिफ्रा बांसिन माने फरायनाय लिरनायावनो माने गोसो गैयामोन आरोना
औ
दिनो हौवासा गथ'फ्रा जेरैहाय मोसौ गुमनाय दाहोना बिदि थायोमोन आरोखि ना गायनाय फुनाय
आरो हिन हिनजावसाफोरा उन्दैनिफ्रायनो माने रुवाथि थायोमोन आरोखि सोरबा गोरलै बखालिनो ओमफाय बिदिनो सोरबा ओ बिदिनो बोसोरसे गाहामानि गायनाय फुनायनि थाखाय रुवाथि थायोमोन आरोख खिना बेफोरनि थाखायबो माने ओ गोदो स्कुल कलेजफ्राव माने थांनो गोसो गैयै जायोमोन आरोखि ना
औ
नि खममोन आरोखि बिदिनो स्कुल कलेजफ्रा
औ
आरो दानि होननानै बुङोब्ला
आथिखालावहाय माने उन्दैनिफ्रायनो माने स्कुल कलेज बेफ्रावहाय थांनायखौ नुनो मोनसै आरोखि जों ना
औ
उन्दैनिफ्रायनो माने बिमा बिफाफोराबो माने उन्दैनिफ्रायनो मोजां फोरोंथाइ होनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ औ औ
औ
दा औ गोदोनि समाव माने जों नुनो मोनोमोन माने ओ जेनाखि आबै आबौमोन बिथांमोना माने गावसिनि फिसौफोरखौ अखाफोर दानस्रा सां समाव सल'बाथा खिन्थानाय हुदाफोरजों गोदोनि समाव नुनो मोनोमोन आरो नाथाय दा नैबे आथिख खालनि समाव सासे उन्दै जेनाखि गथ' माने फरायसालि हाबजेननाय गथ'आबो माने मबेलनि ओ गोहोमावसो गोग्लैनानै थानायखौ जों नुनो मोनो माने सासे उन्दै गथ'आबो माने मबाइलजोंसो नांथाबना थानायखौ जों आथिख खालाव नुनो मोनो आरो दा बुंनो थाङोब्ला जेनाखि गोदो गोदोहाय माने सोरनिबा हाबा बा माबा मोनसे हाबाफारि बा ओंखाम गोरलैफोर बिदि जायोबा माने ओ बे ओंखाम गोरलै बा माबा मोनसे हाबाफारि लानाय न'खरावहाय माने बिस्रा टि भि लायो बा ओ बे गामिनि बा दस्रा गामिनि सुबुंफ्राबो लैहोर लैहोर फैनानै नायनायबो जों नुनो मोनोमोन आरो।
ओम ओम।
जेनाखि आथिखालनि ओ मुगायावथ' दा न'खर न'खर मबाइल थायो माने गोदोनि सम समाव बेफोरबादि मबाइलखौ नुनो मोनामोन आरो बुंनो थाङोबा जों खेफेद खेफेद मबाइलसो बांसिन नुयोमोन आरो बै जेनाखि गोदोनि सम बेवहाय।
आतसा आतसा।
बेनिखायनो मानि सोरहाबा ओंखाम गोरलैयावहाय बिदिनो थि भि लाबोनानै मोजां बर' फिल्म दिन्थियोब्ला बेखौ मानि लैहोर लैहोर थांनानै बयबो नायनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां नंगौ।
दा जेनाखि गोदोनि बै सम बै समखौ माने ओ गोसोखाङोब्ला माने मोजांबो मोनहरलायलाङो आरो जेनाख खि ज' ज' बयबो मिनि खुसि बिफोरबादि माने ज' ज' सिनिमा नायलायनायखौ गोसोखाङोबा।
नोंगौ।
बुंनो थाङोब्ला बेफोर जों जेब्लानाखि ओ ख्लास थ्रि टु फ'र बेफोरबायाददियाव जों एसे एसे लोगो मोनबोदों आरो।
ओ ओ।
थाय आथिखालाव फैयै फैयै बेफोर जेनाखि ओ आथिखाल सम बेसिमाव माने गोबां सोलायबोबाय आरो दा जों बेफ फोरबादि जेनेबा ओंखाम गोरलैफ्राव सिनेमा नायनाय बेफोरबादिखौ जों नुनो मोनला आरो नों
आदसा नोंथां ओ
औ
गोदो जे ओ ज' ज' सावरि बादालि फोरबो बेफोरबाय बेफोरबायदि जालायनाय हुदा दंमोन ना?
औ
नोंथाङा बेफोरनि बागैहाय एसे बुंनो हागोन नामा गोदोनि आरो दानि माबायदि सोलायनो हमखो?
औ गोदोथ' सोरनिबा औ।
औ
गोदोथ' सोरनिबा न'खराव जेनेबा ओ जे एबा न' गंसे खालामनांगौब्ला माने ओ न' खाथि खालानि मानसिफोरखौ माने लिङोब्लानो ज' ज' फैनानै बेवहाय सावरि जाफैनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो।
औ।
दा बिदिनो आरो ज' ज' बयबो हेफाजाब होलायनानै जेनेबा न' लुनांगौ। बा न'फोरखौ लुनानै होयोमोन ज' ज' बिदिनो उखुम जेनेबा उखुमनि बेराफोर होनांगौबा बा साइदनि बेराफोर होनांगौबा माने बेफोरखौ ज' ज' जेहैबानो फैनायखौ जों गोदोनि समाव नुनो मोनोमोन।
औ औ।
नाथाय आथिखालाव माने बेफोरबादिखौ जों नुनो थांला आरो माने आथिखालाव माने न' न'आबो माने माने इथाजोंसो जाजोब्बाय नालाय बयबो प्लास्टारनि लुनायखौ आथिखाल खालामाव नुनो मोनो आरो बेनिखायनो माने जेनाखि गोदोनि सावरि बादालि आरो दा आथिखालाव लुनाय न'फोर माने गोबां फाराग नुनो मोनो आरो आथिखालाव जेनेबा बिदिनो जानाय लोंनायनि बिथिंङावबो बुंनो थाङोबा गोबां बिदिनो ज' ज'यै जालायोमोन जेनेबा सोरनिबा न'खराव न' लुनो गोनांबा बिसोराव जयै न'फोरखौ लुखांनायनि उनाव मिनि खुसियै ज' रंजा बाजायै जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो।
आ
दा मानि न' लुनो थाखायबो आथिखाल मुगायाव बेफोर बायदिनो गोनांथि गैलाखौनो बुंजायो। जायो आरो‌ मानोना आथि आथिखालाव बयहाबो सोलायनाय फैबाय जेनेबा रांखान्थियावबो एसे दावगाबाय जाबाय नालाय जोंनि गेजेराव बिनिखायनो माने न' लुनो थाखाय बा मिस्ट्रिफोर बिथांमोननोसो हगारना होनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
उम नंगौ नांगौ।
औ।
औव नोंथां।
बुंनो थाङोब्ला आथिखाल आरो बै समनि गोबां फाराग जों बेखौ नुनो मोनो। थबाय आरो।
औ नंगौ।
गोदोनि जेनाखि थासारि आरो आथिखालनि जे थासारि बेखौ नायोब्ला आथिखाल आथिखालाव माने मोजांखौनो बुंनांसिगोन बांसिन माने आथिखालाव जेनाखि गोदोनि बादि ओंखाम रसा नांनायबो गैला आथिखालाव मानिे बयबो बेफोरबायदि रसा खानांनायखौ जों नुनो मोनला आरो।
आदसा नोंथां जोंनाथ' नै फैयै फैयै जि मिनिटआनो जाबाय अब्ला जोङो एसे लाखिथनोसै नामा?
औ औ दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय।
बलिथिो